मा खालामदो।
दों ओरैनो। ओरैनो दों। उम नोंलाय मा खालामदो।
दं ओरैनो।
अ।
दे बिदिब्ला जोङो। दावबायनायनि बागै सावरायदिनि।
औ।
नोङो बाबे बाबे जायगायाव थांनानै मा मा गियान आरजिनो हाखो।
गिबियावनो थांखि आरो समखौ थि खालामनांगौ। नोंथाङा बबेयाव था थांनो सानदों नों बेसे सानसिम थांनो सानदों दावबायनायनि जाहोना मा
नंगौ सकि हाजोआ जोबोद मोन जे समायना जायगा बेयाव सोमखोर सोमखोर बिफां लाइफां दङ दावसिन दावउलानि गाबनायजों जोबोर समायना दैमानि स्राय स्राय दै बोहैनायजों बेसेदि नायनो मोजां जिब जुनार बायदिसिना। बै जायगायाव जोबोर गोसो बोथावना
गावनि खरसाखौ टिकि कटेल जाग्रा आदार आरो दावबायनायनि खरसा हिसाब खालाम आरो बे बायदिनो रैखाथिखौ दोननांगौ।
थारैनो जोङो बाय जाय बायदिसिना जायगायाव जोङो बेरायहैनानै जोङो बायदिसिना बै जायगानि जोङो गियान आरजिना लानो हायो। सुकिया जोबोद समायना मोनसे जायगा।
बुकिं खालामनाय नोंथांनि सुबिदा बादियै गावनि ट्रेन बास एबा फ्लाइटनि टिकेट खौ सिगांग्रो बुक खालामनांगौ
थारैनो
नोंगौ
शिलंआ मोनसे जोबोर समायना जायगा बिनि थासारि बिनि जायगा जोबोर समायना बेयाव थांनानै आं बायदिसिना गियान आरजिना लानो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोनो जेब्ला बेफोरबायदि गोजान गोजानाव थांनो थांनानै गियान आरजिनो मोनबा बेरायनो मोनबा जायगाफोरखौ नुबा जोबोद गोजोननाय मोनो गुबुन गुबुन थासारिखौ मिथिनो हायो बिसनि थासारिया माबायदि बेफोरखौ गियान आरजिना लानो हायो।
जेराव नोंथाङा थानो सानदों बेयाव हटेल एबा हमस्टे अनलाइन बुक खालामनांगौ।
थारैनो
नंगौ
जोङो बायदिसिना जों ओरैनो थानाय समाव जों बेरायनानै जों गाव गावनि समखौ बारहोनो हायो।
नंगौ
जोङो बायदिसिना ओरैनो फ्रि थानाय टाइमाव जोङो बेरायनानै जोङो बायदिसिना गियान आरजिनो हायो। शिलंआ जोबोर मोनसे समायना जायगा जों बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव थानानै जोङो बायदिसिना मोजां मोजां गियान आरजिनो हायो रोंगौथि मोनो बै जायगानि थासारिया माबायदि बिसोरनि बारहावाया माबायदि जों गोबां गियान मोननो हायो। नोंथाङा मा मा जायगायाव थांनानै नों गियान आरजिनो मोनखो?
सुकि, दारागाव
थारैनो दारागाव होनाय जायगायाबो जोबोरैनो समायना बेयावबो जोबोद बिफां लाइफां दावमा दाउसा हाजो हाला स्राय स्राय बोहैनाय दैमा अन्थाइ थाफा जोबोरैनो समायना थाबाबो थाबाय थाथाव थाव। ओरैबायदि निजोम समायना जायगा गोसो बोथावना
नोंथाङा मा मे मा मा जायगायाव थांनानै गियान मोनखो?
आङो सुकि शिलं बायदिसिना बायदि बायदि जायगायाव थांनानै आङो गियान आरजिनो हाबाय बेफोरनि थासारिखौ मिथिनो हाबाय बेयाव माबोरै थायो माबोरै जायो बेफोरखौ आं गासैखौबो मिथिना मोनबाय आरो आं बायदिसिना गियान आरजिबायबो बेफोरनिफ्राय बेरायनो थांनायनिफ्राय
थाहैनो नंगौ।
फ्रि टाइम थानाय समाव जोङो दावबायनो थांनांगौ एसे जोङो गियान आरजिना लानो नांगौ।
नंगौ।
थारैनो जोङो दावबायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो।
नंगौ।
गुबुन गुबुन जायगानि जोङो थासारि मिथिनानै जोङो उ रोंगौथि मोनो। दे नोंथाङाबो एसे फोरमायलायदो?
दिनि जाथबाय नामा? दोनथसै दे होमबा।
सुकिया जोबोद समायना मोजां थासारि शिलंआबो ओरैबायदि गुसु थान्दा जायागाया मोजां जोबोरैनो समायना जायगा जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो गुबुन गुबुन जों नलेज मोननो हायो। रोंगौथि मोननो हायो जों जोंङो ओरैनो फ्रि थानाय टाइमखौ जोङो दावबायनानै जों बायदिसिना गियान आरजिनो हायो बैफोरनि जायगायाव माबायदि थायो माबायदि जायो, थासारिया माबायदि जों बेफोरखौ जोङो गावबा गाव गियान आरजिना लानो हायो।
नंगौ।
दावबायनानै जोङो फ्रि थानाय टाइमखौ जोङो बारहोनो हायो। दावबायनानै जों बायदिसिना गियान आरजिनो हायो। आङो सुकि, दारागाव, सिलं बैफोरनिफ्राय आं गोबां गियान आरजिना मोनबाय आरो गोबां गियान मिथिबाय रोंगौथि मोनबाय बैफोर जायगायाव माबायदि थानांगौ माबायदि खालामनांगौ माबायदि जानांगौ बेफोरखौ आङो बेफोरनि गियानखौ आं मोनजोब्बाय। नोंथाङा बबेबाफोर जायगायाव थांनानै नले गोबां गियान मोननो हादों नामा?
सुकि, दारागाव, सिलं बेफोरावनो थांनानै गियान मोननो हा दों।
थारैनो।
नंगौ।
बेफोर जायगाया जोबोद समायना। रमायना थाबाय थावथाव निजोम जोंनि गोसोआ बोलाङो सुखि हाजोनि हाजो सेर सेर बिफां लाइफां सोमखोर सोमखोर। दावमा दाावसानि गाबनाय जिब जुनारनि गाबनाय जों बेसेदि गोजोन मोनो सुखि हाजोआ जोबोरैनो समायना। जों बयबो बेयाव दावबायनो थाङो। थारैनो जोबोरैनो मोजां। मोजां। दारागाव हाजोनि सेर सेर बिफां लाइफां सोमखोर सोमखोर गांसो बारि दाउनि गाबनाय जुनारनि गाबनाय बायदिसिना दैनि जिरि जिरि बोहैनाय अन्थाइनि जों जोबोरैनो थांबा जों जोबोरै गोसो बोथावना बै जायगाया थाबाबो थाबाय थाथाव थाव। जेसेदि सुदेम गोजोन। बे जायगाया।